नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलाव जोंनि ब रनि दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
औ बुंनो थाङोब्लाथ नोंथां जोंनिया बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदिनो सि दानानै जिउ खांबोदों एबा न'ख सालायबोदों एबा गावनि गथ' गथफोर खौ फरायनो थुलुंगा होबोदों एबा जौगाखांहोबोदों नङा होमबा नोंथां औ थिग बिबायदिनो दानाय माने बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बायदि सि दानायखौ दानि जुगाव बारा नुनो थांला आरो बिदिनो गामियाव बिदिनो न'खरसे न'खरनैखौसो नुनो थांसै आरो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो दानिया बिदिखौ नुनो थांला बिदिनो बर' आइजोफोरा बिदिनो दानियासो जोंनिया हाथाय बाजारनिफ्राय दख'ना एबा फालिफोरखौ जोमग्राफोरखौ जों बायनानै गानो खिन्थु गोदो जोंनिया बिदि नङामोन गोदो जोङो न'आवनो हिसानाव जों बिदिनो दखना बिदिनो फालि एबा जोमग्रा हि फोरखौ ओ दानानै गानोमोन आरो खिन्थु दानिया बिदि नंला दा दानिया बांसिन हाथाय जा जि जोमनांगौ दख'ना फालि नांगौबाबो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायसो बायना लाबायखौ नुयो आरो औ बिदिनो जोङो एम्फौ लाथा फिसिनानै बो जोङो बिदिनो इन्दिनि खुन्दुं एबा इन्दिनि बे एम्फौ लाथानि फिथोबजों जोङो बिदिनो इन्दिनि खुन्दुं लुनानै जों बेखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो आरो जोङो बे इन्दिनि गुन्दुंजों जों इन्दिनि जि इन्दिनि फालि आरो इन्दिनि बिदिनो हिसिमाफोरखौबो जोङो बिदिनो ओ दायो आरो
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्लाथ ओ
दानि ओ गोदोनि लाइमोनफोरा एबा सिख्लाफोराबो जोबोद हि दानायाव आखा फाखामोन आरो खिन्थु ओ दानिया बिदि नंला दानिया जोंनि जनबा जायफा जोंनि नखर दानि लाइमोनफोरा बिदिनो जोंनिया टाउन सहराव ओ फरायनो थायो एबा रुम एबा हस्टेल। आव थायो उन्दैनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां औ बेसो माने उन्दैनिफ्रायनो गामियाव थाथेरनो मोना। एबा गामिनि थासारिखौ मिथिया बिसोर माने बेयावनो देरबोनाय। बिदिनो हस्टेल रुमफोराव थानानैनो बेनिखायनो बिसोरो माने जोंनि। गामि एबा ओनसोलनि हि दानायफोरखौनो नुफेराखै एबा ओ मिथिफेरा आरो नोंथां। बेनिखायनो बुंनो थाङो थाङोब्ला गोदोनि लाइमोनफोरा जेरै हि दानायफोराव आखा फाखाखामोन दानिया बिब्दि आखा फाखाखौ नुनो थांला आरो बिदिनो ओ बिसो बिसोरबो बिदिनो हाथाय बाजारफोरनि बिसोर दखना एबा फालिफोरखौ बायनानै गाननाय जोमनायखौ नुयो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो गोदो गोदाय बिजाबफोराव ओ जोङो खोनानो मोनदों एबा जोङो बिजाबफोराव फरायनो मोनदों एबा आबौ आबौमोननि होवानिफ्राय खोनानो मोन्दों आरो गोदो बिदिनो आसागि बैसागो एनि होननाय बिब बिनानाव सानै दंमोन आरो नोंथां। बिदिनो ओ बिसोर सानै आ हि दानायाव एबा संनाय खनायाव जोबोद आखा फाखामोन आरो बिसोरनि सेरजों बिदिनो सिखिरि मासे बिरलांब्लाबो दाउ मासे बिलांबाबो बिसोर माने थाबैनो बेखौ आगरखौ एरखां थाङोमोन आरो बिसोरखौ नुनानै औ थिक बेबायदिनो ओ गोदोथ' बिदि ओ बिदि जा खुन्दुंफोराव जा गाबदा बायदिसिना गाबनि खुन्दुं दङ नङा होमबा नोंथां बे खुन्दुाव गाबहोनो थाखाय गोदो बिदि मेचनजों बि गाब हो जायामोन गोदो बिदिनो फिथाइ सामथफोर जों गाबहोयोमोन बिदि फिथाइ सामथफोरखौ सिफ्लायनानैसो जों बि खुन्दुंफोराव गाब होयोमोन आरो नोंथां गोदो। बिदिनो ओ गोदोनि आगरफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो फारौ मेगन बिदिनो जेरेमा आगर बिदिनो दाउथु बिबार बिदिनो हा हा जो आगर बायदि बायदि ओ आगरखौ ओ जोङो ओ नुनो मोनोमोन एबा खोनानो मोनोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बिब्दिनो जों जा फरायालासिनो बिदिनो बेखार थानाय जेब्ला लाइमोनफोर एबा खायसेया हाबा जानाय आइजोफोरखौबो जोङो बिदिनो टाउन सहरफोराव बिदिनो हि दानानै आरजिनो थांनायखौ नुदों आरो नोंथां बिदि टाउन सहराव ओ खुवालकुसि एबा सुवालकुसि होननायाव जोंनि गामिनि बर आइजो फोरखौ आं बांसिन थांनानै रां आरजिनायखौ नुदों आरो नोंथाङा। औ नोंथांनि ओ नो बिथां मोननि गामि एबा ओनसोलाव बो बर आइजोफोरा बिदिनो ओ हि- हि दानानै जिउ खुंनायखौ नोंङा दाबो नुनो थांदों नामा नोंथां?
औ बुंनो थाङोब्ला बांद्रायथ नङा नोंथां जों सास जों सा नै साथामसोखौ जों बेबायदिनो दाबो गोदोनि बायदि हि दानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
बेबायदिनो जों हिसानखौ सोंनो थाखाय जोंनो नां गौ जेनेबा जेन्थेर
औ औ।
बेफोरबायदि आरोना बेनिफ्राय जों हिसानखौ सोंनायनि सिगां जोङो खुन्दुंखौ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनानै औ बेबायदिनो जों बेखौ मार होना होनना मार होनाय होनना बुंनाय जायो जायखौ औ औ ओंखामजों औ होनानै जों बेखौ मोजाङै सिग्लि सिग्लि ओंखामजों मारखौ लगायनानै बेनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै सेबनानै औ जों बेखौ सान्दुुङाव होस्रोदनाय जायो आरो
औ औ औ नोंगौ
बेनिफ्राय बे खुन्दुंआ जेब्लानो रानो अब्लानो जों बेखौ मुस मा मा होनो बेखौ नोंथां औ औ मुस्रा सायो जों बेखौ गोदो दाथ' नंला गोदो जोङो नुयोमोन बांसिनानो हरसेाया सानसेया बे बायदिनो मुस्रा सानानै औ बेखौ जों जेब्ला खुन्दुंखौ जों मुस्रा साखांजोबनानै अब्ला जो
औ
जोंनि न' सेरनिनो जेरैहाय लामा गोलावफोराव जों बेखौ खुन्दुं खौ जिनै खान एबा जिबा खान नङाबा नैजि नैजि बेफोरबायदि जोङो खुन्दुं हिसान सोंनायखौ जों नुनो मोनो आर
औ माने ओ गोदो बांसिन बिदि लामा गोलावफोराव हिसान सोंनायखौ जों नुयोमोन आरो नङा होमबा नोंथां औ
सोंनानै बेखौ सानफा एबा सानफा गाहाम सोंनानै जों बेखौ
औ
औ बेखौ जों बेखौ जेथो नांदों नामा मायबा नांदों नामा जों बे खौ मोजाङै बिजिर बिजिर नायनानै जों बे
औ
औ बेखौ जों गान्दैयाव मोजाङै गोराहायै जों बेखौ ज' मा खालामजोबोननो औ फाननाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जों बेखौ जेब्लानो फानखाङो अब्लानो जों बेखौ जों बेखौ मा होनो लायनो नोंथां जों बेफोरखौ
औ फानखांनायनि उनाव जों बेखौ औ बिदिनो जोङो ए फानखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो हिसानसालियाव सुवाव जों जेनेबा दानो थाखाय बेयाव जोङो हिसानसालियाव जों दोनहैयो आरो नङा होमबा नों
औ नोंगौ नोंगौ बेनिफ्राय जों बेखौ खामानि गैला गैयाब्लाथ' जों सानसेयाव गांनै गांथाम गाम खौ मोजाङै दानो हायो बेफोर दानो हानायखौ जों नुनो मोनो औ बेफोरबायदिनो दानानै जेब्लानो दाखां गोबां आगरफोर होनानै दा खांनानै जों बेखौ हाथायाव लांनानै फानहैनानै गोबां रां आरजि नायखौ जों नुनो मोन
औ नोंगौ नोंथां
जों गोबां बेल' नङा आरो गोबां सुवाल खुसिफोराव थांनानै बर' आइजोफोरा गोबां जि दाहैनायफोरखोबो जों नुनो मोनदों औ दाथ' दाथ' जि जोमफोरनि दामा न'आव दानाय सि जोमफोरनि दामफोराबो बुहुद गोबां रांनि जानो गो-गोबां रांनि जाबाय औ जों दानायाथ' बांसिन न'नि थाथखालजों दानाय हिफोरखौ जों बांसिनानो नुनो मोनला एबा गाननोबो मोनला जों बांसिनानो गुबुन हारिया दानाय बेफोरबायदि मेसिनजों दानाय बे फोरबायदिखौसो जों दा बांसिन गान्नायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ।
बेबायदिनो जों गोबां बर' आइजोफोरखौ बेबायदिनो सि जोम दानानै न'खर जौगाहोनायफोरखौबो जों नुनो मोन दों आरो औ सिगांथ' गारि मथ थरनिबो ए बारा
औ।
ओ गारि मथरनिबो उसुबिदामोन नालाय औ दानियाथ' गारि मथरनिबो उसुगि उसुबिदा गैला जों दानानै गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव फाननो लांनानै एबा गला होनानै गोबां रां आरजिनायफोरखौ नु दों आरो जेरैहाय फुजा जाब्ला फुजा जाब्ला मायबा जाब ब्ला जों बेहाव बेहाय दखान होनानै फाननानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो।
औ बे जों ओ बिदि फुजा मेला गोदोर जाब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा बिदिनो जोंनि जेनेबा दख'नाफोरखौ ओ फानहैनायखौ नुदों आर
औ औ नंगौ।
उम औ।
नोंथाङाबो बेफोरबायदि गोबां फुजा मेलाफोराव बेफोरबायदि फानहैनायखौ नुनो मोनदों नामा?
औ ओ बिदिनो ओ दानिया जों बिदिनो फुजा मेला एबा गोदोर गोदोर जागास जोंनि ओ बर' आइजोफोरखौ जों बिदिनो ओ दख'ना ओ फालि ब्लाउस फाननायखौ नुनो थांदों आरो नोंथां ओ गोदोथ' औ गोदोथ' बर' आइजोफोरा जोंनिया बिदिनो जेब्ला बैसागो ओ सफैस सफैसै समाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ बिदिनो बांसिन आर'नाइखौ ओ जेनेबा बैसागो मोसानायाव आरन नाइ लायो नालाय बिदिनो आर'नाइखौ ओ बिदिनो बांसिन जेनेबा दानायखौ नुयोमोन आरो बैसा सागो समाव बिदिनो आर'नाइखौ दानानै ओ फानोबो आरो बिदिनो बुंनो थाङोबा थ' हिटानो थाखाय ओ दानिया खुन्दुंफोराबो जोबोद बेसेन गोसा जालांबाय। नङा होमबा नों थां? बेनिखायनो खायफा खायफा आइजोफोरा बि दि बेसेन गोसानि थाखाय दानिया माने बारा दानायखौ नुला आरो। बिदिनो हाथाय बाजारनिफ्राय ओ बिदिनो बायनानै लाबोना गाननायखौसो बांसिन नुयो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाना फैबाय। नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों बर' आइजोफोरनि दानायनि बागै सावरायनानै गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां बे खिनियावनो दोनथनसै।